हेल' हेलौ
औ
ओ खोनाबाय
औ खोनाबाय
मानि बागै रायलायनो
ओ गाननाय जोमनायनिखौनो रायज्लायनोसै दहायनिखौनो
औ बुंग्रोदो नोंथाङा
नों बुंग्रोदो हौवाफोरा मादि गानो
हौवाफोर बर हारिया गामसा गानो इनिफ्राय दा गोदानखाय माने गोदान मुगाखाय आरनाइ गस्ला गानो
हिनजावफोरनाबो बिदिनो सिगाङाव गस्ला गानामोन दाना गानो सिगाङाव दखनालसो गानोमोन सिगाङाव दखनालसो गानोमोन ना ओमफ्राय
हौवाफोरा गानामोन नामा सिगां
हौवाफोराबो गानामोन खोमा गस्ला उनावसो जादोंना इफोरो अनलि गामसा आरो दखनालसो दंमोन खोमा सिगाङाव ओमफ्राय सिगाङाव माला गाननाय बायदिखौ गाननाय जालाखौ मा गानोमोनथाय मिथिया बे मालाया हिनजावफोरा गानोमोनदि
मोजाङै खोनायाखै नोंनिखौ
आं खोनादोंथ नोंनिखौ खोनाबाय
हा
खोनायाखै मोजां
औ खोनाबाय
हेलौ खोनायाखै नामा
हा
खोनायाखै आंनिखौ
ओंहो दासो खोनादों
उम
आगरनि बारै बुंदो नोंथाङा दख'नानि आगरनि बारै
दख'नि आगराथ' मेरला दङ मिथिबा
मा माखौ मिन्थियो खिन्थादो नोंथाङा।
ओ बिदिनो हाजो आगर ओ फेसा मेगन फारौ मेगन बैग्रि बेगर ओमफ्राय दिंखिया दिंखिया बिबार दिंखिया बिजौ बिदिनो गैला मिथिला
नों मिथियो नामा आरो? बिनि अनगा
बेनि अनगाथ' आंबो मिथिया। बारा मोजां खोनायाखै नोंनिखौ।
आं खोनागासिनो मोजाङैनो
अ गेजेर ससेयाव थाबथा थाबथा खोनायो।
नथ'अर्क मोजां नाङा खोमा
उम
बैसागुनि बागै बुंदो बाहाय। बैसागुआ मादि जायो खैदिन जायो
आं बारा मोजाङै मिथिया जायखिजाया फारस्टआवनो माबा मोसौ थुखैनाय जायो
उम
बेखौ मिथियो बेनिफ्राय जानाय लोंनाय बे जायो खोमा बारा मिथिया।
सिगाङाव मास मोनसे जायोमोन खोमा ओमफ्राय दा सप्तासेल'सो जायो।
औ।
सप्तासेल'सो फालिनाय जायो ववान उइकल'सो।
औ।
ओमफ्राय मोसौ थुखैनायाथ' माबानि, बैसागुनि बैसागु ओ बैसाग मास हाबनायनि सानसे सिगाङाव जायो बे मोसौ थुखैनाया।
औ औ।
जानाय लोंनायाथ' बिदिनो बेदर ओमफ्राय आरो खुंखा जानाय खौ मिथियोदा?
खुंखा जानायखौ खोनादों खिन्थु जाफेराखै न'आव मालाबाबो।
मोसौ थुखै खालि जायो दी।
औ।
उ मैगं नागिरनानै हाग्रानि
औ आरो माबा न'नि खना खनायावबो माबा माबि होयो ना। बिबार बिफां
उ माबाखौ हानानै हालदै बायदिसिना हानानै, माला बानायनानै सोना दोनो
उम
मोसौनावबो होयो।
जोंना न'आव मोसौआनो गैया ओंखायनो मिथिया।
ओम।
आरो गामिफोराव बांसिन फालिनाय जायोना बिदिखौ? उखैयो। बैसागुआव मोसागोनना मोसाया नोंथाङा?
मोसायो, गामियावबो मोसायो। जमा जमा।
अ'।
नोंसिनाथ' गामियाव खामा खोमा ना? गामिथ' नङा नोंसिना टाउनसो।
जोंना गामियाव थांबा जायो खिन्थु जों थांनाय जायाना गामियाव।
उम।
आरो आजिखालि गामिबाबो सोलायजोब्बायना बारा फालिला।
गामियावबो गैला गामियावबो मोसालानो। बेनो फांसन-फांसनावसो बांसिन मोजां जायो, फांसनावसो बांसिन गोसो होयो। गामिनि मोानायखौ बारा थाल लानाय
उम। होम।
बर'नि माबाखौ बुंदो, दाम-दामनाय देनाय माबाफोरखौ जिनिसफोरखौ।
हा?
नों मा मा मिथियो? खोनादों? हेल'। हेलौ? खोनायाखै नो